हेलौ नोंथां खोनादों ना हेलौ नोंथां खोनादोंना हेलौ नोंथां हेलौ नोंथां खोनादोंना हेलौ खोनादोंना नोंथां हेलौ नोंथां खोनादों ना हेलौ खोनादोंना खोनादों ना नोंथां हेलौ खोनादोंना नोंथां अ आ औ गिबि गिबियावनो मोनाबिलि समनि आंनिफ्राय गोजोनहामलायनाय जासि हरग्रोनाय थाबाय ओ दायो दा बेस समाव बिदिब्ला आङो गारि मथर बे आयदानि सायाव माबायदि दि ओ जों सुबुं मा माहारिया जे बे गारि मथरनि गेजेरजों जों माबायदि नख सोलियो बेफोरनि बागै सावरायनो लानाय जादों नोंथांजों सावरायजागोन दा औ दायो बिदिब्ला आं सावरायनो सो लाबाय ओ बे ओ गारि मथ हरनि गेजेरजों जों गोबां जेरै ओ बायदि रोखोमनि जों जेरै फसल बा बायदि रोखोम मावनो हाइ बुसथु बा बेसाद मुवाफो फोरखौ जोङो बे गारिनि गेजे गेजेरजों ओ जों रोगानो हायोबा जों ओ बायदि सोहोर बा बायदि गोजान गोजान जायगायाव जों बे गारिनि गेजेरजों ओम दावबायनो हायो नंगौना नोंथां खोनादों ना नोंथां
औ औ
बे गारिखौ ओ जोंनि जों सुबुं माहारियानो जे बे गारिखौ बिगियानारि बा गोजौ सोलोंथाइ लानाय गियानि गुनिसु सुबुङा बे गारिखौ दिहुनदोंमोन ओ सिगां समावथ जोङो मैसो गारि बा मोसौ गारि बायदिजोंसो जों दावबायनायखौ नुयोमोन नाथाय दानि जुगाव जों जौगा सुबुं जेरै जों बुहुमाव ओ गेदेर सुबुं जे बे गारिखौ जों दिहनना लादों बेखौ जों मानिजाथाव मानिनानै लानांगोन ओ बे बे गारियाव जोङो बायदि रोखोमनि जेरै थांलाय फैलाय खालामनो हायो बा गोजान गोजाननि सुबुंफोरा बेयाव उम गाखोनाय जायो बांसिन फिन अफिसाव मावनाय खामानि सुबुंफोर बा फरायसालियाव थांनाय सुबुंफोरा बे गारिनि गेजेराव गेजेरजों जों गोजान गोजान लामायाव थांसनो हायै खौ जों थांनो हायो आरो दावबायनाय बेलायाव होनोब्ला जोङो गोबां गोजान गोजान जायगायाव बे गारि मटरनि गेजेरजोंनो जोङो ओ बायदि गामियारि थासारि बा बायदि नुफेर फेरि ओ खौ जों बे गारि हान्थिनायनि गेजेरजोंनो उम जों गावखौ ओ नुहोसार बा मिथिनो हानाय जोंहा मेगन सिगाङाव
औ औ नंगौ नोंथांं नोंथाङा बेखौनो बुङो
ओ नोंथाङा जे बैफोर गारिजों ओ थाङो बे थांनायाव जों मा मुलाम्फा मोनो नोंथाङा एसे बुंथिना होनो हागोन नामा
माने जेरैबायदि जेनेबा दा गारि मथर जों थाङोब्ला जेनेबा खम समनि गेजेरावनो जेनेबा बबावबा थांनो गोनांबा जेनेबा समखौ होसोनो हायो आं सानो आरो जेनेबा जे जेनेबा जों जेरै थाबायनो थांब्ला जे जि सम लागोन बिनि माने बिनि माने
औ
जेनेबा आ था जेनेबा समावनो जों मोनहैनो हायो जेनेबा गारि मथरजों आं सानो आरो जेनेबा बि औ
नाया थारैनो सै थो जों बेफोर मुलाम्फाखौ मोननो हा हायो आरो बेनि बेलायावनो जोङो बायदि ओ गिलिर गिलिर मुवा बेसादफोरखौ जों बे गारिनि गेजेरजों दिखांनानै बायदि गोजान गोज गोजान जायगायाव लांनाय जायो नंगौना। आरो जोङो जेरै ओ न'खर बा लामा द था खालामनाय ओ हा बाला रोगानाय। अन्थाइ। अन्थाइ बाय दि रोखोमनि जें गिलिर गिलिर मुवा बेसादफोरखौ जों। थिखांनानै। बे गारिनि गेजेरजों जो जों। ओ फालांगि बा ओ गावनि मुलाम्फाखौ जों। ओ लानो हायो ना नंगौना नोंथां।
औ औ औ नंगौ।
बे गारि। खौ गारि मथरानो जादों जोंहा ओ खायसे ओ थावनि गो जायो आरो खायसे। कारेन्टजों सालायनाय जायो। आरो आ गेसजों सालायनाय आरो बे गारि मथरानो जादों ओ रेलगारि रेलगारि होनोब्ला रेलगारिया गोदो गोदाय जोङो आ। बे जा दोंमोन जों सिगां समाव खैलाजों। खैलानिफ्राय दहुननानै बेखौ जों। अर सावनानैसो खारहोनाय जायोमोन ना थाय दानि दिनाव थावनि बा। ओ। कारेन्ट-कारेन्टजों ओ मोब्लिब। गोहोजों जों बेफोरखौ खारनायखौ नुनो मोनदों नंगौना नोंथां ओ बै फोर जे जों आ बैफोर गारिजों जों हान्थिनानै गावनि मुलाम्फाखौ लानो हादों ओ जोंहा माबायदि जौगादों बा जों। रां खामायनो हादों नोंथाङा एसे बुंथिना होनो हागोन नामा।
जेन'बा ओ बिदिनो ओ बिगियान जेनेबा दावगानायनि गेजेरजोंथ' जों बुहुत मुलाम्फा। फा मोननो हादों जेनेबा। जेरैबायदि दा नोंथाङा बुंदों। गारि मथरनि बागै गारि म थरनि बागै जेनेबा जोंहा ओ जोंनि हादोरनि जेनेबा रां। खान्थियाबो जौगादों। जेरैबायदि जेनेबा गुबुन हादोराव माबा मोनसे जेनेबा मुवा बेसाद जोङो साप्लाय बा। दैथायहरनोब्ला। जोंहा माने जोंहा बेबायदि गारि म थनि गोनांथि जायो जेनेबा। जोंनि मुवा बेसाद। दैथायहरनायानो जा बा बे गुबुन हादोरनिफ्राय मुवा बेसाद जेनेबा लाब। बोनायानो जा। जेनेबा फालांगिनि बिथिङाव माने बांसिनै आं मुलाम्फा। फा जादों होनना आं सानो आरो जेनेबा दा औ।
नोंथां बुंनाया थारैनो सैथो ओ जोंहा बैफोर फालांगि खालामनायाव जों बांसिनानो बे गारि मथरखौ बाहायो आरो जोंहा गारि मथरनि बेलायाव जोंहा जेरै आ बै गारिया जेनेबा ग्लास गोनां गारि बैफोर गारिया जोंनो ओ बाइक बाइक स्कुटि बैफोरो जों जेब्ला अखा हानायाव सलायो जों सि जानाय मोननो हायो बेनि बेनि अनगायै जोङो जेरै कार इंलिसाव होनो कार बेखौ जोङो बर' होनो गारि जेरै गारि गेदेर बा गारि फिसा बैफोराव जोङो ग्लास गोनांङाव जेब्ला थिया हान्थिनायाव जों बेफोर गारिखौ बायनानै लानानै जोङो गोजान गोजान जायगायाव थांनो हायो जों बेखौ नुनो मोनदों
अ औ
आरो जोंहा गारि गे देरनि बेलायाव जेरै अन्थाइ आरो गानो हानाय जेरै दाम्पार ट्राक बायदि गोबां गोबां रोखोमनि जों गिलिर जेरै इथा अन्थाइ बाला दै थाव बायदिखौ जों रोगानो हायो थानाय बा बोलो गोनां गारि होननानै जों बैफोर गारि गेदेरखौ जों मोननो मोनदों नंगौना नोंथां
औ औ नंगौ नंगौ। नोंथां।
जोंहा जे बे गारि मथर नि गेजेरजों गोबां मुलाम्फा जादों सुबुं माहारिया बेयो थारैनो सैथो आरो जों मावनो हायि खामानिफोरखौबो मावनो हायो। जेरै हा बुरनाय बेलायाव जेरै जे सि बि बाहायो बे जे सि बि या खांख्राइ महरनि जायो जेरै जोङो हा बुरनाय बा अन्थाइ बुरनाय बेफोरखौ जोङो। बुरखांनानै होनो हायो। ओमफ्राय बुरखांनायनि उनाव जेरै दाम पार ट्राक बायदियाव जोङो दैखांनानै बैफोर जे जों गोजान गोजान जायगा एबा टाउन सहर नोगोरमायाव बे फोरखौ जों दैथायहरनो हायो। जेसिबि बा खांख्राय गोनां गारि बायदि। खौ जोङो। जोबोद मुलाम्फा गोनां होननानै जों साननो हांनांगोन जेरै मावनो हायिखौबाव बिसोरो माव फुंनानै लानो हायो आरो। आ नों नोंथांनाव आं मोनसे सोंनो ओ नागिरदों। बे सोंथि बे सोंथिनि सोंनायखौ होब्लानो जाबाय। ओ जोंहा जे बे गारिजों कुल कलेसाव थाङो बे स्कुल कलेसाव थांनायाव जोंहा माबादि गारिजों थांनाय जायो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा?
ओ स्कुल कलेजावथ' जोंहा माने इदि गासैबो जेनेबा स्कुलाव बा जेनेबा इदि बास माबा माबिनि सुबिदा थाया। थेवब्लाबो जोहा माने जायहा जेने ओ जेन नोगोर सोहोर बा एसे जेनबा जौगानाय जागा फोराव थायो। जेनबा बिदिनो गामिफोराव थ' थाया। गामि उम जेनेबा एरियायाव थिग बेबायदिनो जेनेबा नोगोरफोराव थानायफोरा जेनेबा ओ थिगमा जेनेबा समखौ सम मथे माने जेरै बे स्कुलनि टाइम जेनबा फरायसालिनि टाइम थायो। बेबायदि टाइमाव ग्रोबै माने सहैनो हायो जेनेबा इदि थायोब्ला। लोगोसेनो जेनेबा बा दा सोरहाबा जेनेबा न'खराव माबा मोनसे प्रब्लेम जायोबा बे फरायसालियाव दोनलांनो हा हाया माब हाया अब्ला माने जेनेबा बेयाव माने बेफोरबायदि फरायसालिनि बास माबा माबि बिदि थायोब्ला जेनेबा दोन इदिस मा हेल्प मोनो जेबा हेफाजाब मोनो आरो। आं सानो बिदि। बहुद माने इदिनो फिसाफोरनि थाखायबो जेनेबा हेफाजाब होदों होननानै
औ औ नोंथां बुंनाया थारैनो सैथो बै फोर जों सानैजों जे सावरायनायाव नों नोंथांनिफ्रायबो मिथिना मोनबो ओमफ्राय नोंथाङाबो आंनिफ्राय मिथिना मोनबायना औ जों औ। जोङो बायदि रोखोम रोखोमनि ओ जेरै डाक्टर बायदिनाव थाङोब्ला जों गारि आलादा जेवहाय होखानाय थायो जेरै एम्बुलेन्स होनो बे एम्बुलेन्सनि गेजेरजों जों ओ नोगोर नोगोरमायाव जों बाय ओ ओम जेनेबा थाबनो मोनहैनो थाखाय ओ जोङो बेफोर गारिजों थांनानै जों गावनि जिउनि ओ। जि खैफोद बा बेमार आजार बेफोर फोरखौ जों गारिनि गेजेरजोंनो जों गावखौै रैखा खा खालामना लानो हायो आरो। ओ। बिदिब्ला। समाव जों जेरै गारि मटर मटरनि बागै आयदानि सायाव सावरायबाय गोबां बाथ्रा मिथिना मोनबाय नों बिथांजों सावरायनानै बिदिब्ला बे गारि मथर आयदानि सायाव सावरायनाय नि बागै बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय नोंथां ।
औ गोजोनथों दे ।